औ।
औ। नोंथांजों आङो दान्दिसे सम सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दानदिसे सम आंजों सावरायनो हागोन दा? औ बिदिब्ला जोङो जागायनोसै जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिदि बिदिब्ला जोङो जोंनि मिथिंगा आरो जोंनि जोंनि थासारि बा जोंनि बारहावानि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै आरो बिदिब्ला
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
ओ जोंनि मिथिंगा मिथिंगा होनना बुङोब्लाथ'ना जोंनि मिथिंगाया जोबोर थारैनो जोबोर समायना। ना जोंनि मिथिंगा जेरैहाय बिफां लाइफां दंफां लाइफां ना बेफोरबायदि मिथिंगा जों बेफोर मिथिंगाफोरजोंसो जोङो ना मिथिंगायारि समायना नुथाय एबा बिफां लाइफां बेफोरजोंसो जोङो थांनानै दङ नङा होमबा जोङो मिथिंगा होनाय लोगो लोगोनो बेवहाय बेवहाय माखासे ओ जोंनि जिब जुनार मानसि दुमसि बिफां लाइफां एम्फौ एनला गासैबो थाबाय नङा होमबा बेनो जोंनि मोनसे मिथिंगा आरो बे मिथिंगानिफ्राय जोङो माखासे सम्पदफोरखौ मोननो हायो ना मा खासे बेसेन गोसा दंफां बेसेन गोसा जुनार बे फोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौ जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंखौ थारैनो नोंथां
औ जोङो जि मिथिं जि जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि दंफां लाइफां ना बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे जोङो मुवा बेसादफोरखौ दिहुननानै लानो हायो बेनिफ्राय ओ औ जोङो उम मिथिंगाया जोंनो बा दंफां लाइफाङा जोंनो जि अक्सिजेन होयोना बे अक्सि जेनखौ लानानै जोङो थांनानै दं आरो जों जि ओ कार्बनडाइ अक्साइड गेस ओंखारनाय मा ना बे गेसखौ जोंनि बे मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरा बेखौ जोंनिखौ सोबनानै लायो आरो नङा होमबा थारैनो जुदि बिफां लाइफां गैयामोनब्ला बे बुहुमाव जोङो मानसि महरैजों थांनानै थानोनो हानाय नङामोन।
हायामोन औ नंगौ औ नंगौ गासैबो जिब जुनारफोराबो थांना थानो हानाय नङामोन।
औ जों मानसि सुबुं माहारि आरो जों सुबुं माहारि बा जिब जुनारा गैयामोनब्ला बिसोरबो बिफां लाइफाङाबो थांनानै थानो हानाय नङामोन आरो नङा होमबा नोंथां दा बि दिनो ओ जोङो कार्बन डाइ अक्साइड गेस हगारो आरो बिसोरो जोंनो अक्सिजेन गेस हंगारो आरो नङा होमबा जों गा जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो सोलाय सोल' बेफोरबायदिनो खालामनाय जायो आरो ना दा आ नोंथाङा आंनो एसे ओ फोरमायना होदो मानो जोंनि मिथिंगा बा जोंनि जि आबहावा दा जोंनि जि आबहावा थासारिया माबायदि जानानै दं बा माबायदि नोंथांङा एसे ओ फोरमायना होदो बिदिब्ला नोंथां
हेलौ नोथां
औ औ खोनादोंना
एसे एसे प्रब्लेम जादों नोंथां नों नेटनि
ओ एसे नांथानाय खोनादों नामा आंनि माथोखौ
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ दा खोनादों नोंथां औ थारैनो
ओ आबहावा जोंनि अ अ जोंनि दा आबहावा जोंनि आबहावा मिथिंगा बा बारहावानि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ जेरै जोङो बुंनो थांङोब्ला थ जेरै जोंनि ओ जेरै आबहावानि होनोब्लाथ जेरै जोङो बिफां लाइफां एबा जोङो अक्सिजेननि थाखायसो थांना दङ नालाय
औ नंगौ
औ आरो जों गोबां बिफां लाइफां गैयाब्ला जेरै जोंबो थांना थानो हाया नालाय जेरै जिब जुनार गासैबो औ बिफां लाइफांफोर खौ जेरै ओ दानि जुगावथ जेरै बिफां लाइफांफोरखौबो दाननो हमो नालाय जेरै जोबोद औ जोबोद गाज्रि जायो आरो बेफोरबायदिया जेरै जोङो ओ हाग्रामायाव ओनसोलफोराव जेरै जोङो थाङोब्ला जेरै ओ सोरबा सोरबि दंफां दाननाय ओ सोरबा सोरबि दंफां हाख्लायनाय बेफोरबायदि खालामो आरो ना नोंथां औ आरो जेरै जोङो बिफांफोरखौ औ जेरै जोङो गायनांगौसो मानोना जों बेफोरनि थाखायसो थांना दं आरो बेफोर जोङो बेफोरनि साया साया फोराव जिरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोङो दानि जु औ गोजोननाय मोनो दानि जुगावथ जो बिफांफोरखौ बिदि साया थाब्लाबो जेरै दानफायनानै होनाय जायो जेरै फोजोबस्रांना होनाय जायो आरोना औ नोंथांङाबो हायोब्ला एसे
औ औ जुदि जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ना जोङो जुदि दानफायजोबोब्ला ना बिफां लाइफांफोरखौ जोङो सिलिंखार खालामजोबोब्ला ना जोंनि आबहावाया थारैनो गुबुंले जागोन नङा होमबा दा जोंनि बुहुमाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबांङा बहु गोबां बांगासिनो दंङ ना माखासे जोंनि दारिमिन औ कलखारा‌ कलकारखाना बा जोंनि इथानि दारिमिन बा प्लास्टिकनि दारिमिन माखासे दारिमिनफोरा जोंनि बे आबहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो दं नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि बो आबो एसे ओ सोलायनो हमदों जाय समाव जोंनो अखानि बांद्राय गोनांथि गैया बे समाव जोंनो अखा अखा अखाया माखासे अखा हानानै जोंनि दैबाना खालामनानै जोंनि हा हु गासिखौबो सिलिंखार खालामो नङा होमबा नोंथां आरो जोंनो जाय समाव अखा अखानि गोनांथि जायोना बे समाव जोङो अखाखौनो मोननो थाङा दानि दानि ओ दानि आथिखाल समाव आरो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो बेनिखायनो जोङो गासैबो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद ना बिफां लाइफां गासैखौबो जों अननो रोंनांगोन ना जोङो अननो रोंङोब्लासो ओ जोंबो बिसोरनिफ्राय जोंबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोङो मोजां थासारिखौ जों मोननो हागोन नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो
माखासे कलकारखानाफोरनि माखासे ओ जि गेसनि दुङा ना जि बिनि उखुन्दै बेफोरो मैलामफोरा जोंनि ए सोरगिदिं जोंनि बुहुमाव गोसारनानै ना जोंनि अक्सिजेन गेसखौ ना गुबुंले खालामो ना खालामनानै जायनि थाखाय औ जोंनि लोमजानाय बेमार आजार साजानायना बेफोरो बांनो हमगासिनो दं आरोना जेरैहाय थामफैफोरनि जेरै थाम्फैफोरनि बेराम ना बे माखासे मैलाफोरनिफ्रायनो जोंनि बेयाव थाम्फैफोर ना माखासे बिस बिस गोनां थाम्फैफोरा सोमजिनानै जोंनि देहायाव अ मानोना जों माखासे बेरामाव जोंखौ खोख्लैयो आरो जोङो बिदिनो माखासे बेरामफोर जों जों भुगिनो गोनां जायो
औ नंगौ थारैनो नोंथां औ औ नंगौ
जोङो आबहावाखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनांगोन ना आबहावाखौ जों गोग्गो खालामना लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि जि माखासे नाङै बेसादफोर गारनाय ना जि सावनाय प्लास्टिक बायदिसिना सावनाय बेफोरखौ जों खमायनांगोन आरो
औ खमायनांगोन नोंथां औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो टाउन सहराव बांसिन बांसिन लेथ्रासिन नुयो आरोना लो जेरै जोङो औ द्रेन फोराव जेरै बेफोरखौबो साफा खालामनाय जाया जेरै गारना दोनला बायनाय जायो आरो ना
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
थांब्ला जोंनि बे ओनसोलफोरावथ' बांद्राय ओरैबायदि जाया आरोना जेरै जेरै प्लास्टिक गारनाय जेरै जों टउन सहर थांबा बांसिन नुनाय जायो आरो औ।
बिदिनो जोंनि आबहावाया माखासे गुबुंले जानो थांगासिनो दं आरोना। नङा होमबा नोंथां माखासे सुबुंफोरा जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायबाय ना जायनि थाखाय जोंनियाव दासिम बारहुंखा सार अन्थायना
औ नंगौ थारैनो नोंथां
बिदि जोंनि थासारियाव गले गले जाफ्लेबाय दं आरो नङा होमबानो दा जोंहा अखानि बोथोर ना अखानि बोथोर जोंनो नांनायनि बारा अखा हानानै ना जोंनि माखासे मिथिंगाफोरखौ
खहा खालामनाय ना जोंनि माखासे दै बाना जानानै जोंनि हा हुफोरखौ खुरखालांनाया बेफोरबायदि थासारिया जोंनियाव जानानै फैदों आरो।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ ओ बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो ओ जोङो बिफां लाइफां बिफां गायनो नांगोन जोंनि आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनो थाखाय ना बेफोरबायदि जोङो हाबाखौ औ मावनो नांगोन आरो गासैबो जोङो गासैबो जोंनि थानाय जानाय ना जोंनि जानाय लोंनाय जि आदार बेफोरखौ जों गासैबो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नङा होमबा जों मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जों बैनो आदारफोरखौ जोङो जानानै थांनानै दङ दङ
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां
बेनिखायनो बेनिखायनो जोङो जोंनि जि मिथिंगा जोंनि आबहावा ओ बेखौ जोङो जेब्लायबो गोग्गो खालामनानै जोङो लाखिनो औ नाजानांगोन आरो औ दा नोंसोरनि ओ ओनसोलाव नोंसिनि खाथि फोराव मा होनो माबाफोर बेफोरबायदि मिथिंगाजों बुंफबनाय हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदि मोननो थाङोना थाङा नोंथां
औ बेफोरबायदिथ' ओ हाग्रा बंग्राफ्रालाय बेफोरबायदिनो जाखायो आरोना। जेरै जोङ ओ जेरै साफा खालामनाय जाया नालाय बेफोरबायदिनो हाग्रा बंग्राफोरा दैज्लां बोथोराव बांसिन जायो आरो औ ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय हाग्रा बंग्रा जोबोद साग्लोबनो हमो आरो नोंथां थारैनो औ जेरै जों बे खौ जेरै ओ खायफा मानसिया बेफोरखौ जेरै हाग्रानि मुलि होननानै बुथारो आरो जेरै बिदिनो दानस्रांनाय जायो आरो जेरै दैज्लां बोथोराव जेरै न' बांफोरखौ जेरै जोंनाथ' बांसिन हानि न'आनो जायो नालाय बे फोराव बांसिन साग्लोबनो हमो आरो जेरै जेरै हाग्रा बंग्राफोरा बांसिन
औ दा नोंथाङा औ दा दा नोंथाङा जोंनि जि दा थासा सारि जोंनि बारहावा ना जोंनि आबाहावा नोंथाङा बेखौ माबायदि मोनो नोंथाङा दा?
औ बुंनो थाङोब्ला ओ जेरै गेजेरावनो होनजायो नोंथां जेरै-जेरै जोङो जेरै मोन-मोननैनि गेजेराव जेरै जोङो बेखौबो बुंजाया बेखौबो बुंजाया जेरै मा मोनसेखौ बुंनो जायो आरना नोंथां। औ नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायनानै होलां
औ ओ जोंनि दा आथिखालाव जोंनि बारहावाया थारैनो बांद्राय मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा बेफोरबायदि आरोना ओ जोङो बांद्राय गाज्रिद्रायबो बुंनो हाया आरो मोजांद्रायबो
औ मोजांद्रायबो बुंनो हाया औ गेजेरावनो दङ थारैनो
बो जोङो लासै लासैनो जोंनि जि गारि मथर सालायनाय ना बेफोरनि गेजेराव जोंनि माखासे उखुन्दै फोरा ना जोंनि माखासे अख्रां सायाव थांनानैनो माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओ जायनि-जायनि थाखाय खाय जोङो माब्लाबा समाव बेफोरबायदिनो गुबुंले जानानै बा जोंनि आबहावाया गुबुंले जानानै जोङो माखासे ओ जोंनि ओनसोलाव ओ मा होनो माखासे गाज्रि थासारि ओ सोमजियो आरोना सोमजियो जायनि थाखाय एसे औ उम दा बे बेनि थाखायनो जोंनि आबाहावाया गुबुंले जानो थांगासिनो दं आरोना बेनिखायनो ओ जों आंनि बादिब्ला जों गारि मटर सालायनायफोरखौ जों एसे खमायनांगौ आरो
औ नंगौ थारै नोंथां।
पेट्रलनि जि खामनाय जि ना उखुन्दै बे जोंनि आबहावाखौ थारैनो ओ जोबोद गाज्रि खालामो आरो ओ जायनि जायनि थाखायनो जोंनि आबावाया सानफा एफा सानफा एफानो गाज्रि जालांगासिनो दं आरो जायनि थाखाय ओ जोंनियाव अखा हायोब्लाबो ना ओ अखाया एसे मालाबा मालाबा समाव जोंनि अखाया अखानि हादै दैफोराना ओ जोबोद गाज्रि बा मैला गोसोम बेफोरबायदि फैयो आरो नङा होमबा? बेफोरो जों बेफोरनि जाहोना जादों जोंनि बांद्राय गारि मटर सालायनाय ना? बांद्राय दारिमिन सालायनाय बेफोरनि थाखायबो ओ जादों आरो जोंनि बे आबहावा गुबुंले
नङा होमबा नोंथां ओ बिदिब्ला ओ जोङो ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
मिथिंगा आरो आबाहावानि सोमोन्दै औ सावरायनो मोननानै जोबोद औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
अ नोंथां दे बिदिब्ला।